औ नोंथां खोनादोंना।
औ खोनादों नोंथां।
औ जोङो दाहाय माने हाग्रा। हाग्रानि दाउ न'नि दाव जों रायनो सानदों आरो ना सोमोन्दै।
औ औ औ।
औ औ आं माने बुंनो सानदों आरो ना माने जोंफोरो जोंबोथ' माने जोंनि न'खर न'फोराव माने बुहुद गुबुन गुबुन रोखोमनि दाव दावसा नुनो मोनो।
औ मोनो।
बुङोबा न'नि दाव। जोङो न'नि दाखो जोङो दाउ जों नुनो मोनो दावला नु मोनो। आरो जेरैहाय जाबाय हांसो जों नुनो मोनो माने जोंफोरो आरो जोंफोरो माने ओ माने जोंफोरो जोंफोर माने हाग्रानि हाग्रानि दाउ बुंनो सानो होनबा जोंफोरो नुनो मोनो जेरै जोंफोरा दाउस्रि जाबाय दाउस्रि दाउस्रि दाउखा दाव स आरो जेरैहाय जाबाय बाहेरनि दाउ होनबा जेरै जोंफोर पिकक जों बेफोरखौ नुनो मोनो।
औ औ
औ माने जोंफोरो ननि दाउफोरखौ माने जोंफोरो बांसिन न'आवहाय फिसिनाय जायो आरो ना। जेरै जोंफोर न'नि दाउ होनबा जोंफोर जोंफोर दाउजो दाउला जों बेफोरखौ फिसियो आरो ना। माने जोंफोर बे न'नि दाउ औ माने जोंफोर फाननानैबो रां आरजि आरजिनो हायो। ओमफ्राय माने जोंफोर जोंफोर माने जानो थाखायबो जोंफोर फिसिनो हायो आरो ना जेरै जों फोरो न'नि दाउफोरखौ जोंफोरो फानबा जोङो रां आरजिनो हायो गुबुन गुबुन गुबुन रोखोमनि रां आरजिनो नो हायो नोंथाङाबो एसे फोरमायदो नोंथाङा मास
औ औ औ औ बैफोर नोंथाङा बुंथिबाय बेैफोर थार ओ जोंहा दाउ होनोब्ला जोङो दाउ आरो हाग्रानि दाउ आरो न'नि दाउ जों बेखौ मोननो हायो। बे दाउनि बेलायाव जोंहा ओ ओ बे दाउफोरखौ फिनो थाखाय बा रांखान्थियारि जो जों ओ गावनि थाखाय खाबु बा सं-संसार न'खर सालायनायाव जों रांखावरि मोननो थाखाय जों बायदि रोखोमनि दाउ बा दाउफोरखौ जों फिसिनाय जायो जेरै दाउजो जेरै दाउजो बा दाउला आरो हांसो ओ हांसो राजा आरो बैफोरनि रोखोम ओ गुबुन गुबुन दाउखौबो जों फिसिनाय जायो। बे दाउ फिसिनाया जोंहा ओ बे दाउफोरखौ फिसिनो थाखाय जों बायदि रोखोमनि जोथोन लानांगौ जायो आदार होनाय बायदि आरो बेखौ जों जेरै दाउ दाउजो बे दाउजोखौ जोङो बेनि जोलै बा बेनि फिसाखौ बिदैखौ मोननो थाखाय जोङो ओ जेब्ला दाउ दाउजोआ जे अब्ला गनो नागिरनाय बा ओ बासा लानो नागिरनायखौ जों जेरै आन्दाज लानानै ओ मिथिनानै बै दाउफोरनि बिदै दैनो गोनांखौ जोङो दैहोनो थाखाय गिबियावनो दाउ बासा खालामनाय जेरै खाथ'ख' होनो बैफोरखो ओहोज जों खाथ'ख' खालामना होनानै जेरै जिगाब बा दिंखियाफोरखौ फोराननानै बा बेनि बिलाइ गोरानफोरखौ जों होनानै बे दाउजोखौ जों दैहोनाय जायो बेनि थाखाय जों बासा खालामना होनाय जायो बेनि उनाव दाउजो दाउवा जेब्ला दैयो दैनानै ओ जेब्ला बिदै दैखांनायनि उनाव आरो बे दैखांनायनि उनाव आरो ओ सप्तानै बा मास मोनसेसो थानायनि उनाव फिसा जाखांनायनि उनाव जों बेखौ मोजाङै फिसाफोरखौ हायाव जेनेबा मोजां जोथोन लाना दोननानै जों फिसाफोरखौ जोथोन लानाय जायो । बेनि उनाव फेदेरनानै जोङो बेखौ जोङो फेदेरनायनि उनाव गेदेर जाब्ला जों बेखौ बाजार हान्था मेलाफ्राव फाननानै जों रांखौ खामायनाय जायो।
औ औ नंगौ नोंथां औ।
बैफोरखौ जोङो बेनि बेलायाव आरो जों हाग्रानि दाउ हाग्रानि दाउखौ जों बायदि रोखोमनि दाउ मोनो जेरै नोंथाङा बुंथिदों बैफोर मिथिनायाव जोंहा ओ बैफोर दाउखौनो जों मोननो हायो ओ दाउनि बेलायाव जोङो गाज्रि दाउ आरो मोजां दाउबो दङो बै गाज्रि दाउफोरनि बेलायावनो दं दाउखा दाउखाखौ जेरै जों मानसिफोरा जोंनि बर' समाजाव ओ फोथायनाय दं दि दावखा गाबोब्ला जोंहा खैफोद जायो जेरै आरो बैफोर ओ सिला सिला दाउ बायदिफोरा ओ जोंहा फोथायनाय दंमोन बायदि रोखोमनि जोंना फोथायनाय दंमोन आरो।
औ औ नोंथाङा नों बुंनाया जे बुंदों थारैनो बुंदों माने नोंथाङा बुंदोंमोना जेरै माने जेरै दाउखा गाबबा माने जोंफोरा खैफोद जायो होननाय नों नोंथाङा थारखौनो बुंदों माने जोंफोरनि बर' समाजाव माने जोंहा फोथायनाय दङ आरो ना माने थारैनो माने जि फोथायनाय मानेे जि जि बुंदों माने थारैनाय जायोबो माने। मोनसे माने जा थाय जाखायो आरो ना।
ओ
ओमफ्राय नोंथाङा जेरै बुंदोंमोन माने जेरै सिला बिरबा माने सिला सिलाया जि टाइमाव बिरा मानो बेयावबो माने खैफोद जायो होननानै नोंथाङा बुंदों माने माने जों बेफोर जाबाय जोंनि माने बर' समाजनि फोथायनाय आरो ना। माने ओमफ्राय मानसि मानसि फोरा माने फोथायो आरो ना जेरै जेरै जेनेबा जों माने बेलेग गुबुन समाजा जेरै फोथायो। लाइक जेरै बिदिनो दाउ दाउनि बारै बेला नङाबाबो आं बुंनो सानदों आरो ना। जेरैहाय माने जोंफोर माने जिब' माने जोंफोर माने बि खौ जिबौ बारस'आव माने सोरबा सोरबा बुङो आरोना जेरैहाय माने खैफोद जायो होननानै।
औ औ औ
औ
माने आं बुंनो सानदों आरो ना माने जों खोथा बुंदों माने बादै माने दाउआ दाउजोआ जेरै दाउदै दैयो जेरै जोंफोर माने आबाद लानांगौ। माने नोंथाङा जेरै बुंदों माने थारानो।
औ
औ नोंथाङा आरो बुंबावनो सानदों नामा एसे?
बैफोर दाउनि बेलायाव जों बैफोर हाग्रानि दाउफोरखौ खायसे सुबुंफोरा जोङो फालांगि खालामना बा बेखौ गावथार बा बेखौ ओ‌ बायदि फानाव सोनानै जों आ सुबुंफोरा बेखौ जायो आरो बेदर महरै बेखौ आरो जानाय हाग्रानि दाउफोरा बांसिन जानायाव बा थावनाय मोनो। नंगौ ना नोंथां औ औ बैफोर दाउफोरा जादों आ सायाव बिरग्रा आरो गाहायाव ओ बिरग्रा बैफोर बायदि रोखोमनि दाउखौ जों मोननोबो हायो हाग्रानि दाउखौ आ जेरै आ थाबायनानै बो ओ सोलिग्रा बा दाउ बेफोरखौ जों नुनो मोनो जेरै औ औ सायाव बिरग्रा आरो गाहायाव बिरग्रा बा फिसा गेदेरनि बायदि रोखोमनि दाउखौ जों मोननो हायो
औ नोंथां औ
फोर दाउ आ गेदेर फिसानि बेलायाव जों मोननो हायो जेरै गेदेरखौ जों हमना लानो हायो आ आन्थ जेरै दाउब' गोजौ सायाव बिरग्रा जेरै ओ हादिदग्ला ओ जेरै दाउथुब बैफोर दाउखौ जों गेदेर गेदेर दाउखौ मोननो हायो आरो फिसानि बेलायाव जों मोननो हायो जेरै आ
जेरै दाउ खौवौ फिसाखौ जों मोननो हायो
दाउथेब दुलाबाथा बैफोर ओ ओ जेरै फेरेंगा बैफोरखौ जों मोननो हायो आरो ना औ
औ औ माने माने आं बुंनो सानदों आरो माने दाउनि दाउनि बारे माने माने जोंफोरो दाउखौ माने सिजेन सिजेन वाइसबो नुनो हायो आरोना जेरै बे माने जोङो बोथोरजों लोगोसे माने जेरैहै बोथोर बोथोर समाव फैयो जेरै बोथोरजों लोगोसे जों नुनो हायो आरो ना। माने जेरैहाय माने जोंफोरो जोंफोर नुनो मोनो जेरै ओमफ्राय ना जाग्रा माने गावा माने गुबुन रो खोमनि आदार जाग्रा दं ना? जेरैहाय माने जोंफोर न'नि दाउ होनबा न'नि दाउ बेफोर थ' आदार जायो जोंफोर माइरं होयो। जेरै ओमफ्राय हाग्रानि दाउ नो थांआ जेरै बुंदोंमोन दाउब' होननाय माने दाउब'आ ना जानानै ना हारि ना खांख्राइ जेरै जि मोनो बेखौ जाना थांना थायो आरो ना।
औ औ औ
माने जेरै ओमफ्राय नोंथाङा बुंदोंमोन माने जेरै दावखा माने दाउखायाथ' माने
बिदै बिदै दैयो खिन्थु बेगु गुबुननि दावदैखौ माने बियो खावना जायो आर माने दाव आगोलाव जोंनि आबै आबौमोनहा बुंदोंमोन माने दावखानि स सल' जोंफोर खोनायो आरो ना दाउफोरनि माने दाउखाया दाउदै होयो खावनानै जायो आरोना
औ औ
माने
औओ
ओमफ्राय नोंथाङा बुंदोंमोन ना जेरै ओमफ्राय अ गोदोर दाउ फिसा माने आंबो बुंनो सानदों आरोना न'नि दाउै जेरै फास्तआव जोंमोन जोंहा दाउदै दैयो आबाद लाङो। खाटा‌ बेनि उनाव माने मासमोनसे मास मोननै उनाव बे दाव फ्राय दावजो नङाबा दाव बिदि जानो हायो आरो ना। फोर बे ओमफ्राय माने बे दाउसा फिसाफोरखौ जों फोरबाद लायाबा गुबुन दावफोरा माने मेगन खानानै बु बहुत बुरजा बुरजा माने दावजो बिमाथ' हा बेनि थाखाय जोंफोर मानसिफोर रोंनांगौ आरो ना मारै जेनबा जोङो आबार लानांगौ। नङाबा जेरै दाउसा फिसाफोरा माने नङाबा बेलेग गुबुन दावदों माने बुथार जानो गोनां जायो।
औ औ।
नोंथां एसे
औ फोरमायनो हायो । बैफोर दाउनि बेलायाव जोंहा न'नि दाउनि बेलायाव जोंहा आ जेब्ला आलासि दुमसि फैयो बे आलासि फैनायाव जोंहा बैफोर दाउ फिसिना दोननायखौ जेब्ला गेदेर जायोबा आ जाथाव थाव देर थाइ देरनाय थायो बैफोरखौ जों जानाय जायो । ओ जों आलासिफोरनो संना होनाय जायो । बेखौ जों दाउ होरिखौ जोंनि ओ बर' समाजाव आरो बायदि रोखोमै ओ मैगंजों आ जेरै गोथाव गोथाव जानाय जायो आरो बै मैगं गंनि बेलायाव जों दाउखौ जायो । जेरै अनलाजों जायो जेरै जारिजों फुदुंना जायो । बे जारिजों फुदुंना जानायाव जेब्ला जोंहा लोमजानाय बा गगा मोननाय जायो । बै टाइमाव जों मुलि हि हिसाब बायदियैबो जों बेखौ आ जेरै क्रिसि र'स लोंनाय आरो दाउदो फुदुंनानै बेखौ फुदुंना जानाय होननाय जायो । फुदुंना लोंनाय होननाय जायो जेरै जारिजों जायो ओ बेनि बेलायाव दं आरो नोरसिं बिलाइ बायदिजों जों बेखौ फुदुंना जायो आरो ना नंगौना नोंथां
औ नोंगौ नोंथां औ नोंगौ नोंगौ
औ बैफोर दाउनि बेलायाव आरो जोंहा दाउज्ला दाउ दाउज्ला दाउखौबो जोङो आ दाउज्ला दाउखौ जों फिनो थाखाय आ बेखौ आ दावज्लाद देर खालामनो थाखाय जों खासि खालामनाय जायो बे खासि खालामनायखौ जोङो औ माने बांसिन गेदेर जायो बा मोजां जायो होननानै बे खासि खालामनायखौ जोङो दाउज्ला दाउखौ खालामनानै आ फेदेरनानै जानाय जायो आरो दा
औ औ नोंथां औ नंगौ नंगौ ।
औ नुन थां जों माने बे दाउनि टपिकखौ जों बेहायनो दोनथ'नाय जाबाय न । फोजोबबाय ओं गोजोन्थों ओं ।
ओ दे।